खुलुमबाय बिनानाव। खुलुमबाय।
खुलुमबाय।
खोनादोंना?
खोनादों।
औ ओ जों दिनै ओ बे दावबायनायनि सायाव औ रायलायनो सानदों।
नंगौ नामा।
औ। दे नोंथाङा मायबाफोर दावबायनायनि सायाव मिथिनो लुबैदोंबा बुंजागोन सोंजागोन। बे खाथियाव थानाय फेनखौ बन्द' खालाम।
नोंथाङा माजों दावबायनो बांसिन मोजां मोनो?
आं दावबायनायखौथ' ओ बाइकजोंनो दावबायनानै मोजां मोनो ओ दावबाय दावबायना ओ बाइकजों दावबायनानै माने जों माखासे मिथिंगानि थासारिखौ जोङो दाइरेक्टलि जोङो थोंजोङै जोङो जोंनि मेगनजों नुलांखायो बेनि थाखाय बाइक जों दावबायनानै मो मोजांसिन मोनो। नोंथाङा ओ दावबायनो। सोरजों थांफानानै थानानै दावबायनायखौ नोंथाङा मोजां मोनो बांसिन लोगोफोरजों दावबायना मोजां मोनसिनो ना ओ नोंनि न'खरनि? सुबुंजों दावबायना मोजांसिन मोनो।
आं न'खरनि सुबुंफोरजों दावबायनो मोजां मोनो।
अ। बेथ' जो जोबोद मोजांनि बाथ्रा दा नोंथाङा नोंथांनि ओनसोलाव दावबायनायनि सायाव माने दावबायनाय ओनसोलफोर दावबायथावना ओनसोलफोर दङ नामा?
दङ जोंनि ओनसोलाव दावबायनाय जेरै सकि बयजोंबो मिथिजानाय बेयाव गुबुन गु बुन गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै मिथिंगानि थासारिफोरखौ नायफैयो।
नंगौ नामा?
सखि हाजो आ आरो बेनि सेरावनो जिरि जिरि दै बोहैनाय दं
बेयाव गोबां जिब जुनार बायदिसिनाबो नुनो मोनो नामा? खोनादोंना?
खोनादों।
बेयाव बायदि सिना जिब जुनार जेरै मैदेर बेफोरबायदि नुनो मोनोना? औ बेनिफाय गुबुन जिब जुनार नुबावोना मोख्राफोर बेफोरबायदि खोनादों
खोनादों सकि हाजोआव मैदेर नुनाय जायो।
औ बेनिफ्राय बेयाव दैमाफोरबो दङ नामा नोंथां?
दैमा दङ।
औ
हाजो हाला बिफां लाइफां
औ बेयाव गोबां गोजान गोजान जायगानि ओ सुबुंफोरा दावबायनो फैयो नङा होनबा नोंथां।
फैयो
नोंथाङा दा बेयाव थांनानै खनबेसे थांनानै फैखो नायनानै?
बे जायगायाव आं बोसोरफ्रामबो दावबायनो थाङो। मिथिंगानि समायना थासारिखौ नायनो जोबोर मोजां मोनो।
नोंथांनि बे बोसोरफ्रोमबो दावबायनो थांनाय ओ खोथाखौ खोनानानै आं साननानै लादों जे बे ओ सौकि हाजोआ जानो हागौ जोबोद समायना
थारैनो नोंगौ
औ नोंथाङा ओ आरो गुबुन जायगायाव दावबायनो थांफेरबायना?
गुबुन जायगायाव दावबायनो थांनाय जायाखै
जायाखै औ नों
नोंथांनि हालामावलाय दावबायग्रा जायगा मा मा दं?
आंनि ओनसोलावथ बेबायदिनो गोबां दावबायथावना दङ मोनसे दङ संख्रि हाजो होननाय बेफोरबायदिनो हाजो समायना हाजोजों बुंफबनाय दैमा दङ बेयाव बायदिसिना जिब जुनार मैदेर मै बेफोरबायदिखौ नुनो मोनो बेफोरबायदिनो मोनसे दंबावो जोंहा दारागाव हाजो होननाय बेथ' दारागाव हाजोआथ बे ओ बिराद माने बयजोंबो मिथिजानाय मोनसे ओ दावबायथावना ओनसोल
नोंगौ
औ नोंथाङा खोनाफेरदोंमोन ना बे दारागाव हाजो संख्रि हाजोनि ओ बिथिङाव?
खोनादों
औ थारैनो खोनागोन मानोना ओ बे मोनसे जोबोद माने मि मिथि जानाय मुंदांखा मोनसे ओ दाव आसामनि मोनसे दावबाय दावबायथावना मोनसे जायगा होननानै मिथिनाय जायो
थारैनो नंगौ
खोनानो मोन्दों मोनसे खोथा नोंथांनियाव आं सोंनो सानदों ओ सौकि हाजोआ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों
सौकि हाजोआ भुटान हाजोजों नांजाबनाय होननानै माने सिमा रानलायो होननानै मिथिनो मोनदों बे थारैनो नंगौना? नोथां
थारैनो नोंगौ
औ दा बे सौकि हाजोआव भुटान हाजोजों मोनसे सिमा रानलायनाय मोनसे जायगा नङा होनबा नोंथां
थारैनो नांगौ
भुटान हाजोनि ओ सुबुंफोरा दावबायनो फैयो नामा नोंथां?
सिगाङावथ दङमोन नथाय दा गैया
दा फैनाय नुवा नुवाखै आरो ना
दा फैनाय नुवाखै
औ दा बे दैमाजों दैमाया बोहैबोयो जेब्ला हाजोनिफ्राय नङा होनबा नोंथां बे दैमानिफ्राय जोंहा जे हालामाव थानाय जोंनि रायजो राजाफोरा बे दैमानि गेजेरजों जों ओ बायदिसिना मैगं थाइगं माइ आबाद बेफोरबायदि मावनानै जानो हायो नङा होनबा नोंथां?
थारैनो नोंगौ
औ दा बेफोरबायदिनो नोंथाङाबो उम नोंथांनि नखर नोंथांनि गामि बेफोरबाय बेफोरबो माने दैमाजों बे दैमानि मुलाम्फा मोनदों नङा होनबा नोंथां?
मोनदों बै दैमा बे हाजोनिफ्राय फैनाय दैमाजोंनो आबाद मावनानै जायो। माइ गायनानै जायो।
नंगौ उम मोनसे खोन्था आं नोंनियाव ओ सोंनो सानदों नोंथां माने नोंथाङा बे दैमायाव ना गुरना थांफेरबायना नोंथां?
बे दैमायावथ' ना गुरनो थांनाय जायाखै।
जायाखै ना नोंथां गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा थाङो नङा होनबा?
थाङो।
औ दा गोबां माने नोंथाङाथ' खोनानो मोनदों जानो हागौ बे दैमायाव गोबां ना बायदिसिना मोननाय जायो नङा होनबा नोंथां?
थारैनो नोंगौ बे दैमाया बोहैबोनाययाव फिसा फिसा दंग' बे फोराव ना फैयो। बेफोराव ना हमनाय जायो। आरो दुब्लि फोथारफोरावबो बेफोर नाफोरा हाबनानै थायो।
औ बेखौ मोननानै माने औ औ औ औ बेनिफ्राय नोंथांनाव ओ मोनसे खोथा सोंबावनो सानदों बे नोंसोरनि बे ओ‌ सौकि हाजो नङा होनबा
नोंगौ।
बे सौकि हाजोआव माने ओ जोंहा बुंनो थाङोब्ला मोनसे ओम बे ओनसोलनि मोनसे रांखान्थि बुथुमनायनि मोनसे राहा होननानै नोंथाङा सानो ना?
नोंगौ।
नंगौ ना माने नोंनि ओनसोलनि सुबुंफोरा बेयाव थांनानै बायदिसिना बेफार फालांगि होनानै ओ रांखान्थि बिथिङाव गावनि न'खरखौ जौगाहोनो हादोंमोन नङा होनबा नोंथां?
नोंगौ।
दा नोंथाङाबो बेफोरबायदि माबाफोर बेफार फालांगि बेयाव सौकि हाजोखौनो हाजोआवनो थांनानै मायबाफोर बेफार आलांगि फालांगि खालामदो नामा नोंथां?
खामनो सानदों।
औ दा नों थाङा दावबायनायनि सायाव आरो मायबाफोर
आंथ' बांसिनानो साइकेलजोंसो दावबायनो मोजां मोनो।
दा नोंथाङा साइकेलजों ओ दावबायनानै मोजां मोनो नङा होनबा नोंथां? बे दावबायनाय जोंहा साइकेलजों दावबायनायावथ' गोबां मुलाम्फा दङ'। जोंहा देहानि मोजां जायो नङा होनबा नोंथां? लोगोसे जोंहा भुटान हाजोनि ओ जिखिनि जोंहा मोजां बारहावा बेखौ जोङो मोननो हायो नङा होनबा?
नोंगौ
औ दाथ' बे जोंहा गुबुन ओनसोलावथ' जोंहा मोजां बारहावानि जोबोद आंखाल नङा होनबा? दाथ' नोंथाङा बे सौकि हाजोनि खाथियाव थानानै भुटाननि बेसेबांबा मोजां माने बारहावाखौ नोंथाङा लानो मोनबाय थादों। बेथ' जोबोद गोग्गाथाव बाथ्रा। नंगौ ना?
थारैनो नोंगौ।
औ
नोंथां बिदिबा जोंनिया समाबो जाबाय
औ नोंथां दे दे दे।